दख
औ खोनादों नोंथां।
औ दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो नोंथां?
औ दाथ' ओरैनो दं नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा।
होयोना
औ फ्रियैनो दं नोंथां
ओं बिदिब्ला नोंथां। जों मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन नोंथां दा नोंथाङा? सम होनो हायोब्ला दसे सावरायनि नामा नोंथां?
औ हागोन
दारमाने दा जोंनि जेनेरेसनाव दानि जेनेरेसनावहाय आरोना दा मबाइल मबाइलखौ बाहायनाया जे माबायदि बाहायोब्ला मोजां जे माबायदि बाहायाब्ला बाहायब्ला गाज्रि माने बाहायनाया मोजां ना बाहायनाया बाहायैया गाज्रि बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन
औ
ओ जों मबाइलखौ नायोब्लाथ' मबाइला जोंनि थाखाय फारसेथिं नायोब्ला फारसेथिं गाज्रि फारसेथिं नायोला फारसि जों गाज्रि फारसेथिं नायोब्ला फारसें मोजां फारसेथिं नायोब्ला फारसें गाज्रि आरो ना ओ जेरावबो बिदिनो एदभान्टेज एबा दिप दिसएदभानटेज थाखायो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो मबाइल फनखौ ओ मोजाङाव जों बाहायोब्लाथ' जोबोद मोजां जोंहा मबाइल फन ओंखारनानै गोबां खामानिफ्रा जोंहा इजि जायो नङा होमबा नोंथां जों मबाइलफ्रावहाय गोबां बिदिनो जोङो गावनि खामानि नांगौफोर एबा ओ गावनि कलेजनि एबा स्कुलनि खामानिफोर बेफोरखौ जों मावनानै जों लानो हायो अनलाइननि गेजेरजों मबाइलनि थ्रुयै आरो आरो बे बिदिनो गोबां ओ खामानिफोर जों मावनो हायो मबाइलाव माने जों मिथिनो मोनो गुबुन जायगाफ्राव मा जादों मा जायाखै जों मबाइलनि थ्रुयैनो जों गोबां माने ओ मिथि मोनो आरो दानि जेनेरेसनाव जोङो बेबायदिनो इउटुब इन्सटाग्राम फेसबुकबो जों नायनो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोराव जों नायनानै माने गावनि टाइमफोरखौ जों एसे स्पेन्ड खालामनो हायो ओ बेदिनो गावनि कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै जों मबाइलजों भिडिअ' खालामनो हायो बेबायदिनो फटक लानानै जों ससियेल मिडियायावहाय एबा जों पस्ट होनो हायो जोङो बेजोंबो मबाइल फननि गेजेरजों जों गोबां माने कनटेन्ट खालामनानै रां रुफा रुफा बेबायदिनो रां खामायनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों मबाइलाबो गोबां माने दिडफारेन्स टाइप एबा गोबां बेलेग बेलेग मबाइलनि दङ मबाइल दङ नङा होमा नोंथां जेरै फार्स्टआवथ' जेरै नकिया ओंखारबाय नकियानिफ्राय गोबां ओ बेदिनो स्क्रिन टास ओंखारलांबाय बेबादिनो मोजां मोजां मबाइल ओंखारबाय आइफन आइपेड नो बे गोबां माने मबाइलफोर दं आरो ना नोंथां जों बेफोरखौ ओ मोननो हासै जोंनि दानि जेनेरेसनाव ओ गोदोथ' बेबायदि गैयामोन किपेड मबाइलल'सोमोन थुजि थुजिनिफ्राय जोङो दा बाराय बाराय थ्रिजि फैबाय फरजि फैबाय जोंहा दा फाइभज फाइभजिजों सालायनानै जोङो मबाइलखौ जोङो दा फाइभजि टावार नाङोब्ला जोङो आनलिमिटेड जोङो भिडिअ एबा बिदिनो इन्सटाग्राम फेसबुक जों नायनानै जोङो टाइमफोरखौ जों हगार हरनो हायो बाट जोङो ओ ओ जोङो मोनदों होननानै जों मबाइलखौ बांद्राय बाहायोब्ला जोंनि देहा एबा जोंनि थाखायनो जोबोद खहा मानो होनोब्ला टाइमफोराथ' ओरैनो बेखार थाङो नङा होमबा नोंथां जोङो मबाइल नायबाय थायोब्ला जोङो सानसे सानसे मबाइल नायोब्ला जोंनि खामानिफ्रा थालाङोब्ला जों मा मावनानै जागोन जों मा मावनानै जोंनि उदैखौ सुफुंगोन ओंखायनो जोङो बांद्राय मबाइल फनखौ जों बाहायनो नाङा जोंनि लिमिटनि थाखायसो जों बाहायनो नांगोन जोंनि मोजांनि थाखायसो जों बाहायनांगोन जों मबाइल फनाव जों मोन्दों होननानै जों गाज्रि भिदिअस नायोब्ला जों गाज्रि बेबायदिनो खामानिफोरखौ जों मावोब्ला बे जानाय नङा आरोना नोंथां जोंबो बिदिनो मोनदों होननानै गुबुन मानसिफोरजों जों रायलायबाय थायोब्ला गुबुन सिख्लाफोरजों जों रायलायोब्ला बेफोरबायदिया जानाय नङा ज जोङो बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन जोङो माने जास्ट माने एगजामपोल लादों आरो ना नोंथां बेखौ औ जों माने बेफोरखौ बेनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो दानि सुबुंफ्राथ' मा होनो आरो ना जोंनि लाइमोनफोरा गोबां बेबायदिनो गेम गेलेनानै ओ कलेज थाङा लासिनो एबा स्कुल थाङा लासिनो बेफोर मबाइलफोरावहाय बे गेम गेलेनानै टाइम स्पेन्ड खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जों स्कुल कलेजाव जों थाङोब्लाबो सोर थो नुनो नङा होमबा नोंथां जोङो बेबायदिनो बबावबा थांनानै जेनेबा जों जेनेबा बिमा बिफायाथ' सानगोन जेरै जोङो गथ'फ्रा स्कुल कलेजाव थांदों थांनो साननानै जिहेतु अ थांदों औ बिसोरो अ स्कुलाव फरायहैदों एबा कलेजाव फरायहैदों बि सानगोन नाथाय गथ'फ्रा स्कुल कलेजफ्राव थांनानै अबावबा थाहैनानै जितु बेबायदिनो क्लास रुमफ्रावथ' बयस कमन रुम एबा बिदिनो स्टुडेन्टनि कमन रुम थायो नङा होमबा नोंथां बेफोराव थांनानै क्लास लायालासेनो मबाइल फनाव हाब सोनानै एबा गेम गेलेनानै बेबायदिनो लोगोफोरजों गावजों गाव बेबायदिनो गेम गेलायनानै टाइमखौ पेन खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरानो गाज्रि आर ना जों बेफोरनिफ्राय गोजानावनो थानो नांगोन मानो होनोब्ला जोंनि थाखायनो जों ओ मोजां नङा जोंनि देहानि थाखायबो खैफोद लाखियो जोंनि मेगन पावाराबो बोयो बेफोर मबाइलनि जुनैनो जों बांद्राय बाहायनाङा आर ना जों मोनदों होननानै जों मोजांनिआव जों बाहायनांगोन मबाइल फनखौ जोंनि फरायनाय जोंनि मोजां खामानिफ्राव जों बाहायोब्ला जोंनि अन फिउसाराव जोंहा मोजां साक्सेस जायैनायखौ जों मोनगोन आरो ना नोंथां नोंथाङाबो फंनैसो एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव मबाइल फननि सायाव
औ हागोन नोंथां दा जोंहा दासान्दि जों नुगासिनो बे मबाइलखौ खायफा खायफा मोजां खामानियाव बाहायदों खायफा खायफा गाज्रि खामानियाव बाहायदों जों बेखौ जोंनि मेगनजोंनो नुगासिनो दा जों मोजां खामानियाव बाहायदों होननानै बुङोब्ला जेसेबांखिनि जों दा कनटेन् क्रियेटरफोर मोजां मोजां कन्टेन्ट क्रियेटरफोर जाय माखासे जे बोसोन होनाय जिखुनु जाया माबा मोनसे फोरोंनाय बा खसे बायदि बायदि नि कनटेन्ट क्रियेट खालामनानै भिडिअ जे ससियेल मिेडियाआव हगारो बैसोरसो बैसोरखौसो बुंनांगोन दि जों मोजां खामानियाव बाहायगासिनो जाय जाय सुबुंफोरा जे आंबां जाबां बिदिनो नाङा फाङा भिडिअ बानायनानै हगारदों दा बैसोरखौ जों बुंनो बुंनो हाया दि बिसोर मोजां खामानियाव मबाइलखौ बाहायदों दा जों नुगासिनो जे ससियेल मिडियाआव जों नुखायो बायदिसिना गावनि नर्मेलि बेबायदि थानाय जानाय लोंनायबो बेफोरखौनो नांनायनिख्रुइ अभार जे भिडिअ बानायनानै हगारो बा सोराव सोराव बिदिनो गावजों गाव नांज्लायनाय कन्ट्रभारसि जानाय बेफोरखौनो बिदि भिडिअ बाना आगारोबा जोंहा बेयावहाय मस सार समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन जों बेखौ नुहुरो मबाइलनि गेजेरजोंनो ज जोंङ मबलखौ माबा मोनसे मोजां खामानिनि थाखाय बाहायोब्ला जों गावनि थाखायनो निसय मोजां दा जों बुंनांगोन दि जोंहा माखासे गोबांथार फरायसाफोर दङ बैसोरबो बांसिनानो मोजां खामानियाव बायाखौ जों नुयो बा खायफा खायफा जि गावांगौ जि गावनि थाखाय थदा हानाय फरायसाफोर बसोरसो मबाइलखौ मोजां माबेबा मोनसे नांगौ समावहाय सोरखौबा कन्टेक्ट खालामब्रबनाय बा म मोनसे नांगौ समाव औ माबबा मोनसे जे फरायनायनि सायाव होोआाब्ला बा बेफोरखौ अनलाइनावहाय सार्च खालामनानै जों गुगोलाव नागिरनानै सोलोंथ ला आरो माखासे अनलाइन कर्सिं टिउसन बायदियरारि लानाय बेफोरनि सायाव बाहायोब्ला जोंनि निसयय गावनि थाखायनो बिराद गोग्गाथाव नाथाय दानि फरायसाफोरखौ जों नुयो जे माखासे आल्थु फाल्थु गेम गेलेनाय गावजों गाव टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय फनाव फन रायलायनाय बेफोरखौसो आरो दानि जेनेरेसनाव जोंनि माखासे सुबुंफोरखौ जों नुनो गावजों गावखौनो कनटेक्ट खालामलायनानै बा रं नाम्बार जानानै गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों दोनखारलांनाय गुबुननि हिनजावा गुबुनजों खारनाय जों बेफोरखौबो बांसिन ससियेल मिडियानि गेजेराव नुयो होनबा नंङा नोंथां दा बैफोरखौ जोंङो थांनोबा जों मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनांगोन बे मबाइलखौ दासिमबो दिनैसिम मोजां खामानियाव जुदि बाहायनो रोंङाबा बे गोबांथार जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो गोनां जादों दा जोंहा गथ'फोरखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला गावनि थाखायल जोबोद मोजां दा आं सानो जोंनि बांसिन बिमा बिफाफ्रा जे उन्दै उन्दै बैसोआवनो मबाइल फन बायना होनाय बेफोरखौ जों नुयो दा बे
इसेबां साबजाथाव नङा मानो होनोब्ला मबेलजों जाय फरायदावगोन बैसोरो गुबुन माखासे जे गावनि खस्थ' खालामनानै जे फरायो बिना अनलाइनाव फरायनो बिसोरो गोसो जाया। जे मबाइलाव नागिरदावो सोंनायनि फिननायफोरखौ बिसोरो मबेलावनो नागिरनानै फरायनो गोसो जायो, गाव हारसिं नागिरनानै फरायनो गोसो जाया दा बेफोरनो दा जोंहा खोथाया बुंबाबो जोबनो थाङा नोंथां बेनिखायनो समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथांजों दसे सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो गोजोननाय थाबाय औ दोन दे।